हेल'।
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हलनो जासिहरबाय। औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
दं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
औ आंबो नै दङ दे बार जागासिनोनो, लामा लामा। थाबायगासिनो सानावथ' ओंखारनो हाया गरमनि। सानावथ' ओंखारोना गरमनि थाखाय।
ओंखाम जाखांबायमोननाव
जाथ'वाखै नोंथां।
आ नों नोंथानाव मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोस नागिरदोंमोन आं नोंथांखौ बिनिसयाव रायलायनो थाखाय कल खालामदोंमोन मोन।
औ नोंथां दे बुंलाय।
नोंसोर नोंसोरनावथ' गोबां मिलायदों नङा होमबा?
औ दङ' नोंथां
औ बेवहायदि नोंथांमोना ना हमो जेनेबा
औ औ
औ बेयाव नाखौ मा मा मा आदबजों नोंथांमोना हमो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनि बेहायथ' नाखो गोबां आदबजों हमो नोंथां नोंथांनो माबे मोनसे आदबनि सोमोन्दै नांगौ ना गासि खोबो नांजोबगौ
गासैखौबो नोंसांमोना मा मा आदबजों नाखौ हमो बेनि सोमोन्दै एसे बुं खोन्थाना हो
औ औ गिबियावथ' दासान्दि जोङो ओरैनो बोरसिजो बोनगासिनो आरोना
औ औ
बोथि बोद औ बोरसिजों बोनगासिनो बिनिफ्राय दै नै अखा हादोंमोन नै मैया दाख्लैसो अखा हानायमोन बेयावहाय जे सादो जेजों हमदों बा सोरबा नेट लानानै थालिर फर्सला बोनानैबो हमदों ओमफ्राय गोबां दै जायोब्लाथाय जाता हमनाय होनना बुङो आरो ना
औ
नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जाता हमनायखौ ओइ बांसिनानो जाथाखौ सौराफोरा हमो आरोना
सौरा मान माबा मुस्लिमफोरा
औ औ मुस्लिमफोरा बांसिनानो जाता हमो
बिदियाय बिदियैबो हमो बिनिफ्राय आरो बोरसि बाथा बोरसि बाथाबो सायो जोंनिथिंजाय
औ
बिनिफ्राया एबा से-सेन-सेनबो सायो
औ
जेखाइजोंबो गुरो
औ औ
बिदिनो गुरो आरो नोंथां
उम बेनिफ्राय ओ
औ
नोंथां ओ जितु जों ना मोनबायना ना गोरानखोदि फोराननानै जोङो नाफाम दे ना
औ नोंथां औ
नाफामखौ मा-मा-माबोरै देयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
अ आं मिथिनायखिनिखो बुंनो हागोन नोंथां
औ औ
नाफाम-नाफामखौ माने ना फिथि ख्रिजों बा ना फिसा-फिसाजों बांसिन मोजांसिन जायो आरो ना नाफामा
औ
ना गेदेरजों बारा मोजां जाया आरो नाफामा बेनिफ्राय बिदिनो ना फिथिख्रि बा ना फिसाफोरखौ लाबोनानै फोरानो आरो ना मोजाङै फोरानो
औ
फोराननानै बिनिफ्राय बेखौहाय थास' अह थास' गोसोमनि थारा बेजों दे बेजों देग्लियो देंखियाव बा उवालाव देयो
औ
आजिखालिथ' ग्रेन्डार मेसिन जोबो देजायो
औ
बिदिनो दे आरोना मोजाङै देनानै गोदो नाफामखौ माबायाव बानायोमोन आरो ना औवा हासुङाव औवा हासुङाव सोनानै बानायोमोन बिदिनो हांगार माबा माबि इदिनो लिरथेनानै बानायोमोन दानियाथ' बिदिहाय गोदोनि बायदि औवा हासुङाव बानायला नङा होमबा
औ
दानि जुगाव प्लास्टिकनि भयाम ओंखारबाय बा कासनि बतल बिदिहा बिदियाव सोयो आरो ना प्लास्टिकनि भयाम बा बतलाव सोयो सोनानै बिदिनो मोजाङै खफाखौ मारिनानै दोनो आरो
औ औ
बिदिनो दमास ब्रै मास जेब्ला ना देग्नाया सेवो ना
औ
एवो होमब्लानो नाफाम जायो आरो ना नोंथां
औ
ओरैनो नोंथांमोननिमिथिंजाय माबायदि बानायो ना बिदिनो बानायो नोंथां
ओ जोंनिथिंजायबो बिदिबायदियानो नाथाय ओ जोंनिखिजाय थास' गोसोमबो होयो नाथाय मोनसे थास' होनबावो माना कुचु होननाय थास' बेखौबो जोंनियाव होनाय जायो
औ औ औ
जोंनियाव बिदिनो हासुङाव बानायब्ला जोङो ओ माबाखौ नाफामखौ सोग्रोनायनि उनाव जोङो सा सायाव हांगार होनाय जायो आरो ना
औ औ औ
जाहाते इदि बेवहाय
औ
गाज्रि माबाफोरा एमफौ फोरा हाबनो हाया माने बिनि थाखाय खारै दस होनाय जायो आरो ना आरो खारैनि सायाव जोङो ओ थालिर बिलाइखौ होनानै कपा होथेना दोननाय जायो आरोना जाहाथे नाफामा गाज्रि जाया।
औ
औ
बिनिफ्राय
बिदिनो जोंना ओ माबायावबो सोयो भयामावबो होयो भयामम होनो थाखाय जोंहा बेयावबो जोङो हांगार होनाय जायो आरो सायाव नाफामखो नाफामखो सोखांनायनि उनाव
औ औ बिनिफ्राय नों औ
नोंथाङा दि बुंदोंमोन दि ओ ना बोननाय
औ औ नोंथां
नोंहा ना नाखौ मा मादो बोनो?
अ नोंतां बेखौहाय जोङो बांसिनानो औवा गोरलैयाव मोनसे औवा एम्फौ होनाय एम्फौ जाथिसे एम्फौ मोनो आरोना
औ औ
बै औवानि एम्फौजोंहाय बोनो जोङो औवानि इ बे एम्फौआ गुप गोबाङानो मिथिगोन बेखौ औवा गोरलैयाव खुरनानै थायो आरोना बे एम्फौआ गुफुर गुफुर कालारनि एम्फौ बेजोंहाय मोजां आरो ना बोनो नायाबो गोबां ना अरो बेजोंहाय
औ
बिनिफ्राय खैजेमा बिदैजोंबो बोनो
औ
बिनिफ्राय एम्बु फिसा फिसाजोंबो बोनजायो बा खायसेफोरा खानस्रिजोंबो बोनो जोंनि बिथिंजाय बारा खानस्रि खो बाहाया आरोना एसे लेथ्रा मोनो दांनो आखाइाबो मोनामबाय थायो नालाय खानस्रिजों बाननो नागिरा जोंना बेस्ट होनोब्लाथाय मानि एम्फौ आरो नै खैसेमा बिदै बेजोंनो मोजांसिन आरो ना बांसिन बेजोंनो बोनो जोंनिथिंजायहाय
औ ओ ओरैनो नोंसोरनिथिंजाय ओ मा मा रोखो खोमनि ना मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नानि नामफोरखौ?
औ खोथानो हागोन फोरमायनो हागोन नोंथां
औ
ओरैनो ना खावै बिनिफ्राय ना सें गोरै नासल सेनार बेफोरो अरो आरो ना बोरसियावहाय
औ
बांसिन अरो होनोब्लाथाय ना खावैजों ना गोरै ओमफ्राय सें बेखिनिया बांसिन अरो आरो ना ओमफाय नै दा ना सु सल बा सेनारनि फिसा गोरलै गोरलै फिसा जादों नङा होमबा गोरै नासे नासे समान बेफोरबो अ अरो आरो नोंथां
उम ओ नोंथां ओ जोंनि जादि ओ जोंनि इजाय ओरैनो ओ जे होना जे सानाय होनना होनो बुङो
मा होनदों नोंथां?
सेन जे सानाय जे सानाय
औ औ औ दे बुं
नों-नोंसोनिथिं जे सागोन ना साया?
औ जे सायो नोंथां जोंनिथिंजायबो
अ अ
गोबां मानसिफ्रानो जे सायो
उम
नोंथां नोंथांमोननिथिं सायो ना साया जेफोरखौलाहाय
सायो सानायालाय जोंनिखिजाबो
औ नोंथां नोंथांमोननिथिंबोथ' मोनसे बिलो दं होनना खोनादोंमोन आं नोंथां नै गारा बिलो होननाय बेवहायबो गोबां ना थायो होनना खोनादों आं ओरैनो मा मा ना मोनो नोंथां गारा बिलोआवहाय? खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
गोदो गोदायनिफ्राय ओ बुंनो थाङोबा आथिखालाव नानि बिबाङा बा गोबां खमायलांबाय आरोना नोंथां जायनो जहोनाव जोङो बायदि बायदि रोखोमनि ना मोनोमोन जेरै ओ जोंनियाव थें
औ।
सिं बरख' होननाय जोंनि आबै आबौमोना खोन्थायोमोन आरोना नाथाय बेफोर नाखौ जों दा नुला आरो गोमालांबाय बिदिनो जोङो नानदर बामि होननाय ना होननाय आबै आबौमोना जोंनो थायोमोन बेखौबो दा बेखौबो जोङो मोन नुनो धुनों थांला आरो मोनला। ओ बिनिफ्राय जोंनियाव बिदिनो दा जोंनियावबो बिदिनो सें, गोरै, खावै फिथिख्रि बायदि बायदि बिदिनो ओ सल ना
औ।
बायदि बायदि इदिनो मोनो जोंनावबो खावै, गोरै।
औ।
आथिखालावथ'ओ नानि बिबाङा गोबां खमायबायना नोंथां बेनि थाखाय
औ नोंथां।
नाखौ एसे खमायलांनाय नुबाय आरो जोंनो आबै आबौमोना खो आरो सिगां जेब्ला बिसोरो नाफोर लायनो थाङो अब्ला दसे थांब्लानो गोबां मोनबोयोमोन आरोना नोंथां दा दा बिदिन नाखौनो मोननो थांला आरो न
औ बेनिफ्राय नोंथां गारा बिलोआवहाय गोबां ना थुरि आरो ना बैथा मोन'होनाय खोनायोमोन दा मोनोना मोना ना? थुरि आरो ना बैथाखौहाय।
मोनो मोननाया नाथाय गोदोनि बायदि नंला आरोना नोंथां जोबोर खमायबाय।
मोननायाथ' दाबो मोनो नङा होमबा ना?
औ मोनो मोननाया नाथाय गोबां
औ औ औ ना खावैफोरखौलाय
मोनो मोननायालाय बेखौबो
औ बेनिफ्राय नोंथां नै औ औ बेनिफ्राय नोंथां गारा बिलोआव गोबां खुसियाबो दङ' होनना खोनादोंमोन आङो दाबोथ' दङ' नङा होमबा खुसिया?
खुसियाखौबो मोनो ‌।
औ औ औ ओरैनो नोंथां खुसियाखौहाय माबोरैहाय बोन्नाय मोन्नाय जायो आरो माबोरै खुसियाखौ दिखांनाय जायो?
ओ जोंनिखिथनदां ओ फुनाय जायो आरो ना खुसिया खुलि होननाय मोनसे माबा दो। जन्त्र दं' बेजों ओ दै फुख्रि फार फार खुंनाय जायो आरो ना।
औ।
बिदिनो खुननानै जेब्ला नाङो खुसिया अब्ला जोंनिखिजाय बिदि बोना नोंथां।
औ औ औ औ दे होमब्ला
दे होमबा औ औ समाबो औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां।